हेलौ।
हेलौ औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अ नो औ खोनादों खोनादों नोंथाङा मा खालामगासि खोन्दा
आङो माने ओंखाम जाखांनानै ओ दसे ओरैनो मबाइल नायबाय दंमोन।
अ ओमबा नोंथाङा फ्रि दंथ'यो दा ना?
औ फ्रियानो दे।
औ होमबा जोंहा मोनसे आयदानि सायाव सावरायजागोन ना?
औ सावराय जागोन।
उम होमबा औ मोनसे आयदा लानो ना सानबाय आङो गोदो-गोदाय गोदो-गोदाय जोंनि बर' बर' मा होनो इखो बर' हारियाव जेनेबा बर' गामियाव माबायदि मैहुर खालामनानै जायोमोन बिनि सायाव सावरायजागोन नामा?
औ औ सरायजायो बेथ' माने मोजां आयदा मोनसे औ। जाबाय जो
माने आं बांद्राय मिथिजोबा नोंथाङा जि मिथियो नोंथांनिफ्रायबो बेसे मिथि ने मिथिना लागोन। लुुबैदो आरो आं गोदो माबायदि मा माबायदि माने खालामोम माने एसे बिजाबफोराव फरायनो मोनदों आरो ना। मैहुर खालामनानै जायोमोन बा इदि नाहा मैयाव थांनानै बिदि जायोमोन बिदि होन खोनायोबा एसे एसे फरायनो मोनो खिन्थु मोजां मोनथिजोबा आरो।
अ अ उम आंबो उम आंबो एसेबां बांद्राय मिथिया जाखिनि मिथियो बेखौनो ओ नोंथां फोरमायनोसै।
औ औ स नों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा नोंथाङा मा मिथि ओ उम।
ओ बर'फोराथ' गोदो माने ओ मैहुर खालामनानै माने मिथिंगायावनो बांसिनै ओ जिउ खुङोमोन ना मिथिंगानि हिसेयावनो सोनारना बांसिनै ओ जिउ खुंनायाव गोनां जानायफोरखौ माने मि मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमना लायोमोन आरो। गुबुन बेसादफोरखौबो जेरै नो नांगौ बायदि बेबायदिनो माने जानाय लोंनाय बा बेदर ना बेदर बेफोरखौ मैहुर खालामनानै बुथुमना ला लायोमोन आरो। गोदोनिफ्रायनो आरो बर' फोरानो बे हाजो ओनसोल बा हाग्रा-बंग्रा साखाथियाव थायोमोन नालाय औ बेयाव मा बिसोरो बांसिनैै ओ मैगं मैगंफोरखौबोथ' हाग्रानिफ्रायनो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमना लायो मैगं-थाइगं बायदिसिना गासैखौबो मान न' बां लुनायनिफ्राय लानानै गासै मुवा बेसादखौ बेबायदिनो माने बेदर ना बे मैखौबो बुथुमना लानायखौ नुयो दा बर'फोरा बे मैहुर खालामनायाव माने खोनायो आरो जोबोद आ आखा फाखामोननो माने आखा फाखा हा रोंगौथि गोनांमोननो औ माने रोंगौथि गोनाङै माने मैहुर खालामोमोन होननानै खोनायो ओ बेबायदिनो माने ज' ज' जनेबा मै हाग्रानि अमा बेफोरखौ मैहुर खालामनो ब्ला ओ माने ज' ज' यै थाङोमोन होनना बुङो आरो सेसा नेवलाय बेफोरखौ हाग्राफोराव ज' जयैनो माने ओ बार'जन तेर'जोन बेबायदिनो थाङोमोननो जयैनो थांनानै औ बेबायदिनो जेबो लांफायो माने बे मैहुर खालामनाय जेखौ माबानि मा होनो अदाल बिगुरनिफ्राय बानायो होनना बुङो आरो अ दाल बिफांनि औ औ बे जे खौ बो बानायनानै हेबनानै माने लाङोमोन आरो जे। बेबायदिनो माने गावसोरो मैहुर खालामनाय मानसिफोरा गावसोरनो हानजा बा हानजा रानना लायोमोननो मोनब्रै मोनथाम सोरबा माने फास्त' सं दांग्रा सोरबा जे लानाय सोरबा बेंथेनाय बेवालि बेफोरबायदि दोङोमोन आरो गोबां बाहागो अ बेफोर बाहागो खालाम ला लानानै माने ओ बिसोरो माने गावबा गाव रानना लानाय जि हा खामानि बेखौ माने लानानै
बेबायदिनो मैहुरखौ खालामोमोन आरो आरो बेबायदि खालामनायाव खारग'आ मा जिब जुनारफोराबो खारग' खायामोननो। माने रोंगौथि बिसोरो गासैखौबो माने जि जेरै खामनांगौ मा खालामोब्ला माबजिबा माबारै खालामोबा मा खालामनांगौ बेफोरनि रोंगौथि दोङो मोननो औ बांसिन औ बेबायदिनो ओ हाग्रानि अमाखौ सिखार खालामनायाबो जोबोद गोब्राब मोनो आरो गोदोनि समाव माने जाय औ अ आरो खेबसे मा माने जखम जाफ्रामनाय अमाया बांसिनै हाज्रियै माबायो होनना बुङोमोन बुङोमोननो औ माने मानसिखौ नुयो ब्ला बियो माबाखायोमोननो बिनिखायनो बे अमाखौ दब थायनाय बा हमथानाया जोबोर माने रोंगौ इनि गोनां खामलामनो गोनां जायोमोननो माने बे सुनाय जं सुनायखौ माने ओ अमाखौ माने उनथिंनि फिन्दायाव आथिंनि फिन्दायाव मा सु हुयोब्ला खारनो हाया होनना बुङोमोन। नाङोब्लाबो हायामोननो। औ बेखो माने गिनो गोनां मोननो हाग्रानि अमाखौ। जोबोद बोलो दोङोमोन नो ओं आरो बेबायदिनो माने गोदोनि बिसोरो माने गोदोनि सुबुंफोरा जिब जुनारनि मोदोमनाय, खि, जिब जुनारनि आगान बेफोरखौ नायनानैनो मैहुर खालामनो रोंगोननो माने आगानखौ नायनानैनो बेयाव मा जुनार दङ बा खिखौ नायनानैनो मिथियो मोननो। माने बे मा जुनार दङ अह आ इनिफ्राय आरो मोनामनाय मोदोमनाय बेफोरनिफ्रायबो मिथियोमोन होनना बुङो आरो। औ बेबायदिनो दाउ फोरखौबो सिखार खालामोमोन गोदोनि समाव माने बे बाथुलखौ लांफानानै अन थाइ बाथुलजों दाउ गावनाय औ बेफोरखौ नुयोमोन आरो औ बेबायदिनो गुबुन जिब जुनार नेवलाय बेफोरखौबो बांसिनै नेवलाय एनिफ्राय ओ बनहाफा बेफोरखौबो ए खाला मैगुर खालामोमोन। आरो बेबायदिनो मैहुर होनबानो उम।
औ आरो गोदोथ' ना-नाखो बाहाय माने सुनायसो नुयोमोन। बे माबादो जं जं थायोजे मोननै मोनथाम मोनसे माबायाव जं इदि बोरैबा मोनब्रै मोनबासो जं थायो ओमफ्राय मोनसे बिखो बि जं खो माने मोनसे माबायाव ओ दान्दा बायदियाव औवानि गनाव सोयो जि। बिदि नुयोमोन आरो आं।
ओं नुयोमोन। बेबायदिनो ज' ज'यैनो थांनानै मैहुर खामोमोन हौवा हिनजाव माने
औ।
माने बेबायदि खालामो दाबो ना गुरनाय बेफोर दङ थेवब्लाबो गुबुन मदद खालामनायखौ नुलिया आरो। आरो दाथ' सोरखारा बे बेफोरखौ माने मैहुर खालामनाय जानाय बेफोरखौथ' दायो माने बन्द' खालामना होबाय। जिहेथु बेनिखायनो बेखौ खम नुयो आरो दा नाफोर बे नुयो आरो औ नों थाङा आरो बेनि सोमोन्दै माबा मिथिबावो नामा?
औ औ आं आंथ' गोदोनि बागै बांद्राय मिथिया खिन्थु माने आं नुदो आरो ना एसे जों एसे उन्दै उन्दैबाथाय माने मैहुर खालामनाय नुदो आरो जोंनि गामियाव जोंनि गामियाव माने मैहुर खालामनो थाङोमोन।बे सेसा सेसा थियोना? हाग्रानि हाग्रानि से सा ओमफ्राय आरो बे एन्जरफोरखौ ओमफ्राय आरो सियालफोरखोबो हमोमोन जोंनिफोरा आरोना। जोंनि गामियाव बिराद फान्दो दङ ना बिसनिया नैबे औवाजों बानायनाय फान्दो थायो। बेनिफ्राय आरो बे लहाजों बानायनाय सियालनि थाखाय लहाजों बानायनाय फान्दो आरो सियालाथ' बिराद माबा जायो नालाय एसे ओ खुसुं औ जायो माने बेराम आजारफोरनि थाखाय मोजां होननानै बुङो आरो खिन्थु जोंनि बर' समाजावथ' जानो मोना इदि खिन्थु जानो मोनाबाबो माने मानसिफ्रा दानिया बेराम आजारनि थाखाय मोजां होननानै माने जायो आरो जाखांनायनि उनाव माने ओ बेफोरासो मारिनाय ना मा होनो बिदि मारियो आरो मा होनो इखौ उद्रायनाय ना मा होनो? बिदि ओ उदायनाय बिदि खालामो आरो खिन्थु जायो आरोना ओमफ्राय ओ जोंनिथिं बिदिनो नुयो आरोना केेसा ओमफ्राय एन्जर ओमफ्राय बै मोदै होननाय बुस्थुखौ मिन्थियोना नोङो खु गोनां दा अ सु बेखौबो हमनो थाङोमोन जोंनि आगोलजों हाजोफोरथिं आं उन्दै उन्दैबथाय नुनो मो नदों आरोना बेफोर माबाखौबो बे मा सुसेन ना मा नाम। बेखौबो नुनो मोनदों ओमफ्राय इदिनों दाउफोरखौबो बिराद खामनाय नुदों आरो आं जोंनि गामियाव बिराद सिखराव थांना मानसिफोरा दाउफोरबो बादालिफोरखौबो उम इदि नुदों ओमफ्राय नाफोरखौबो सुनो ओमफ्राय आरो बे खुसिया बेफोरखौ सुनो थांनाय खुसिया सुनो थांनाय नुदों ओमफ्राय आरो बे ना फोरखौबो सुयोमोन आर ना हर हरफोरावबो सुनो थाङोमोन जोंनिथिंथ' दैमानि दोङ ना आगोल बिराद गिदिर गिदिर ना मोनोमोन आरो ना फाग फाग्ला दै म होननाय दोङो जोंनियाव बिफाग्ला दैमायाव बिराद गिदिर गिदिर ना मोनोमोन आरो बेयाव सुनो थांसोयोमोन ओमफ्राय आरो बिदिनो सारनो थाङो बे माबाजों जेजों आस्रा जेजों ओमफ्राय आरो बे उम बे ना बोग्रा जि थायो दैमायाव जि बोयोना बे बिथिं बिथिं सासे बिथिं सासे ने नेट जि मानिबा मा ना मोनोथाय मिथिलां बेखौ सानै मानसि बोनांगौ बिथिं सासे बिथिं सासे हमनानै बोनांगौलै दैमाजों दैमायाव बेखौ बावरबाय आं ना फिसा फिसा फैयो आरामनो बिदिखौबो नुनो मोनदों ओमफ्राय ओमफ्राय आरो जों उन्दै उन्दैबाथाय बे खरखायाव माइब बा होनानै ओ बे ओ जि बादि बुस थु माबानानै जि खो ओरै मा होनोखौ खावख्लुबनानै खरखायाव बिदि सायो मोनलै गुदुं मोनसे बानायनानै दैमायाव गोसोआव दङोना उन्दै उन्दैयाव जोङो इ खालामोमोन आरोना बिदि खालामसैयोमोन जोङो ओमफ्राय। ओ दानियाथ' बांसिन माने बिदि नाफोरफोरखौ मा माने ट्रेडिसनेल मेथदजों माने माबानाय नुनो मोनला आर ना बांसिन दैमाफोराव ओं दानिया बांसिन
जे ओं
ओं दानिया बांसिन मा खालामो बे दैमाफोराव न खायसे खायसे माबाबो होयो मा होनो एखौ बे लाइन सट होनानै जि ना हमो बिदि होयो आरो ना बिदिबो होनाय नुनो मोनो आरो सोरबा सोरबा ससे ससे ओरै हावथेनानै बान बानायनानैलै बानदोथेनानै बे माबा होयो मुलिबो होनायखौ नुनो मोनो आरोना इदि होनायाथ' बिराद हामा आरो नाफोरा थैजोबो उम बिराद थैजोबो नाफोरा
वा खालाम फोजोबसांनाय बायदि जायो। माने जोङो मैहुर खालामबाबो माने फोजोबस्रां नाङा आरो माने बिनिफ्राय आरो गोदान जोनोम बा गोदान बुजिनो हानायबो
ओं ओं ओं कारन जोंथ' जेनेबा ट्रेडिसनेल खालाम मेथदै ना गुरबाबोथ' जोंनिया जों सबखौबो हुथुमनानै लाबजोबखायाना थाबोखायो आथा उम खान थु बि लायेन लायेन सटजों होनाय लोगोनो ना फोरा थैजोबखायो आरो ना ओं जिखिनि दङ बेखिनियाव थैजोबखायो आरो बे मुलि होनायाबोथ' मुलिजोंबो थैजोबखायो आरो। बे दैयाबो लेथ्रा जायो बे दैयावनो जोङो इमान दुगैयो जि फैयो मायो दैमानि दैजों आरो सोरबा सोरबाथ' लोंबावोसो बे दै गैजायैफोरा ओंखायनो बेफोरखौ एसे सांग्रां जायोबा मोजां आर ना उम होमबा जोंनिया समाबो जाबाय नामा नोंथां
औ औ।
दे होनबा दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
उम उम।